खोनादों नोंथां।
खोनादों नों खोनादोंना नोंथां
औ औ नोंथां नोंथांनि खौराङा माबादि
आं मोजाङैनो दङ
अ आंबो मोजां जाङैनो दङ दासान्दि नोंथां दा बिदिब्ला नोंथांजों आङो सम दङब्ला नोंथाङा जुदि सम दङब्ला नोंथांजों जोंनि दोरोङारि जाग्रा लोंग्रानि सायावसो एसे सुंदयै सावरायन
औ जागोन दे सावरायजागोन नोंथां
दा बिदिब्ला नोंथां जोंनि दोरोङारि जाग्रा लोंग्रा होननानै बुङोब्ला जा जेरावनोखि जोंना गोदो गोदायनिफ्राय जा सोलिबोबाय थानाय जाग्रा लोंग्रा बेफोरखौनो होननानै बुंनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां दा बेनि गेजेरावनो जोंनि ओ जाग्रा आदार हिसाबै जोङो गाहाय आदार हिसाबै जोङो ओंखामखौनो बाहायनाय जायो। नंगौ ना दा बे ओंखामखौ जोङो ओ दा जोङो गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै ओंखामखौनो बाहायनाय जायो। ओबेजों लोगोसे जोङो ओंखामजों लोगोसे बायदि रोखोमनि जोङो ओंख्रिफोर जानाय जायो आरो बा मैगंफोर जानाय जायो जोङो दा बैफोरनि गेजेरावहाय जोङो ओंख्रिफोरनि गेजेरावहाय जोङो माखासे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जोङो बुंनो हायो जेरैखि अनलाजों दाउ बा अनलाजों औवा मेवाय बा गाजा सबायजों साम सबायजों दाउ नारजि दोलोजों अमा बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखो खोमनि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोर दङ नङा होमब्ला नोंथां
औ औ बेनि गेजेरावनो आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन माने होनबा अनला ओंख्रि अनला ओंख्रियाथ' ओ माखासे माने धोरोम धोरोमा नङा हाबा फोरबोजोंबो सोमोन्दो गोनां बायदि दि मोनो आङो मानो होनबा हाथा खुरनाय हाथा खुरनायावथ हाथासुनि होननानै बुङोना गुबुन गुबुन जायगायाव माने हाथा हाथा खुरनायबो होनो हाथासुनिबो होन आंनि ओनसोलावहाय माने हाथासुनि होनो आर रोना बे अनला आरो अनला ओंख्रिखौहाय माने हाबायाव होनाय होनायखौबो नुनो मोनो आरोना
औ औ
आरो नोंथाङा बुंदों नारजि आरो अ नारजि ओंख्रिहाय नार्जि ओंख्रिखौ नोंसोरनि ओनसोलाव मायदि माने मानसि थैबा दे सारा दुखुङो दे। सारादु खुंनायावहाय सारादु खुंनायावहाय माने नारजि ओंख्रिखौ आंनि ओनसोलाव माने आं संनाय होनाय नुयो आरो
औ औ
नोंसोरनि ओनसोलावलाय माबोरै?
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो माने नारजि ओंख्रिखौ लानानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरोखि दा बे सारादुआव होनायनि जाहोना माने जोंहा मोनसे फोथायनाय दङखि आरो माने ओ सास सुबुङा जे जेरावखि रुंसारि जालाङोब्ला बे रुंसारि नि मुङै मोनसे सारादु खुंनाय जायो जेराव दा बे नारजि ओंख्रिखौ जोङो सारादुखालि होनायनि ओंथियानो जाहैबाय बाय ओ बे सारादुखालि जों जिहेतु नारजि ओंख्रिखौ जोङो संनानै जा ओ मानसिफोरनो जाहोयो अब्ला जाहोयोब्लालायनो बै रुंसारि जालांनाय मानसिनि सोमोन्दोआलायनो गासै जिउनिख्रुइ माने गैया जायो बाहाय बाहागोनिफ्राय माने बै सानखालि माने बिदाय होनाय जायो होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरोखि नोंथां।
औ जोंनिजोंबो बेबायदिनो माने खो फोथायनाय दं आरोना बे माने बेबायदि मानसिजों माने थैनाय मानसिजों माने गामिनि मानसियानो जेबो सोमोन्दो गैला होननाय बाय
औ औ औ दा बेबायदिनो ओ बे मानसि जेरावखि रुंसारि जालांनाय सारादु खुंनायाव जा सोमोन्दो गारलायनायनि फोथायनायाव जों जिहेतु नारजि ओंख्रिखौ सङो थिग बेबायदिनो जोङो जों गोथाङै थानाय सुबुंफोरनि गेज जेरावबो माने सोमोन्दो गारलाय जागोन जानो गिनानै बा गारलाय जागोन साननानै आलासि उलासि फैबोब्ला जोङो नार्जि ओंख्रिखौ संना जाहोआ जोंहा सोमोन्दो गारलायलायनाय जायो होननानै मोनसे फोथायनाय दङ आरो नारजि ओंख्रिखौ जोंहा आलासिनो फैयोब्ला माने नख न'खरनि गुबुन सुबुंनो जाहोयोब्ला
अ ओ नोंथांमोनजों दाबो बेबायदि बेबायदि माने बेबायदि साननाया माने बेबायदि फोथायनाया दाबो दं नामा?
औ नोंथां गोदोनिफ्रायनो माने दिनैसिम दङ आरोखि।
सिगां समावहाय आंनि ओनसोलाव माने आंनि गामियावहाय बेबायदि नुयोमोन आं नाथायहाय माने दााबायदियावहाय माने माने बांद्राय माने फोथायला आरोना बेखौहाय। माने ओय माने दस्रा दस्रा गोजान गोजाननि आलासि फैबा माने बांसिन मानसिफ्रा माने बेबायदि स्पेसियेल ओंख्रिफोरखौसो संनानै जाहोनाय नुनो मोनो आङो।
औ औ दानि जुगावबो दानि जुगावबो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बेखौ फोथायो जायनि जाहोनाव जोङो ओ न'खरनि बाहेरा बा गुबुन सुबुङा जोंनि ओ न'खरावहाय आलासि जाफैब्ला बा बेरायनो आरिनो फैयोब्ला ओंख्रि संनानै जाहोयोब्ला जोङो नारजि ओंख्रिखौ संना जाहोआ आरो सोमोन्दो गारलायनाय जायो बिदि साननानै दा बेबायदिनो जोंनि गोबां ओंख्रिफोरनि गेजेरावनो जोंहा ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रियानो जोंना बांस बांसिनानो मा खारदै ओंख्रिजोंसो बानाय जानाय नङा होनब्ला नों
औ औ नोंथां ओं थारैनो खारदै नङाबा जायानो जोंना।
खारदै ओंख्रियानो जोंनिया दोरोङारि ओंख्रिफोरानो जोंना खारदै ओंख्रिजोंसो बानाय जानाय। दा बे खारदै ओंख्रिजों बानाय जानायब्ला जोंना बे खारदैनि फुंखाया मा बा खारदैआ बोरै सोमजियो बो बोरै सोमजियोबा जों खारदैखौ माबोरै बानायनाय जायो बेखौसो आं नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिनो लुबैदोंमोन।
खारदैआथ' जोंङो सरासनस्रायै माने सबायनिफ्रायबो बानायनाय जायो आरो थालिर थालिर बिफांखौ दानफायनानै एखौ फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै माने फोराननानै बेखौ सावनानै खालामो आरो दस गुबुन गुबुन जायगायावह नुनो मोनो मैथ्रु फिफां खौबोहाय माने ओम खार दै बानायनाय नुनो मोनो आरो आरो सिबिं सिबिं खौबो नोंसोरनि ओनसोलजोंलाय मा? ओ माबे माबे निफ्राय खारदै बानायनाय जायो? आंनि ओनसोलावथ' बेबायदि नुयो आं जिखौ बुंदों बेखौ नुदों नु दों आरो आङो
औ औ औ नोंथां दा जोंनि ओनसोलावहाय बिबदि ओ गुबुन थालिर फस्ला बा थालिर दंफांनि फस्लानि बाहेरायै आङो जोंनि ओनसोलावहाय गुबुनखौ बानायनायखौ आं नुवाखै नाथाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिखौ आं खोनादों आरोखि बेबायदि, बानायो मायो लेखाफोरावबो मोनदों नाथाय जोंनि ओनसोलावहाय बे थालिर दंफांनि फस्लाखौनो जोङो बा थालिर लिर थाइगानाय जायखौनो थालिर थायखांनाय बिफांखौहाय जोङो दानफायनानै बेखौ जोङो गुसुं गुसुं ओ मा बानायो खोन्दो बानायनानै जों बेखौ जिरनानै जोङो फिसा फिसा खोन्दोआव जिरनानै जों बेखौ सानदुङाव फोरानो सानदुङाव फोराननायनि उनाव बेयो मोजां, ओ अर सावजानाय जायोब्ला रानोब्लाथाय जों बेखौ अर सावनानै बिनि हाथ'फ्लाखौ जोङो मा दैयाव मिक्स खालामनानै बेखौ सरनानै बिदै दिहुननाय जायो आरो दा बेखौनो जों, बाहायो बेलेग गुबुनखौ जों बायनायखौ नुनो मोना जोंनि ओनोलावहाय,
औ जोंनि ओनसोलावथ' बांसिन माने बांसिनानो सबाइनिखौहाय बांसिन बाहायो आरो ओमफाय आथिखालावसो एसे माने सबायफोर फोनायाबो खम जाबाय जे बेनिखायनो थालिर फिफांनिखौ बांसिन, खालाम बांसिन खालामनाय नुबाय आरो सिगाङावथ' माने थालि सबाय सबाइ गोरान मारा होखांनायनिखौ खालामोमोन आरो
औ औ दा बिदिब्ला नोंथाङा सबाइनिफ्राय ओ माबोरैहाय खारदो दिहुनो एसे फोरमायना होदोलाय,
ओ सबायखौहाय जे बारा होखांनानै माने बै जिगाब गुन्द्रा थायो जे बेखौ एसे मोजाङै फोरानना लाबाय, मोजां फोरानना लानानै सावबाय सावनानै अखानायैहाय बेखौहाय दै होनानै आराम माने गथा गथा खालामनानै दोनो आरोना बेख खहाय गथा गथा खालामबा मोजां थायो जे गोरा माने ओ गथा गथा खालामनानै दोनो आरो ओमफाय बेनिफ्राय दै होनानै जेब्ला जागोन मानसिफोरा सिगांनि मानसिफोराथ' माने जेब्ला जागोन अब्लासो सरोमोन ना?
औ औ
बेबायदि नुदों आरो आरो जोंनि ओनसोलावहाय माने
औ औ दा बिबदिब्ला जोंनि माखासे ओंख्रि ओ दोरोङारि ओंख्रि जोङो जा अनला सबायनि सायाव जोङो सावरायबाय दा जोंना नारजि दोलोनि सायावबो सावरायबाय माब्रै नारजि दोलोखौ बा नारजि ओंख्रिखौ लानानै जोंहा मा फोथायनाय दङ बिबदि सावरायबाय बेनि उनाव जोंहा मोनसे बर'नि एंगारनो हायि मोनसे ओंख्रि बा जाग्रा जोंहा थालांदों जे बेयो मा? जोंना नाफाम ना? दा बे नाफामखौहाय जोङो ओ माबोरै बानायो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय एसे बुंदो,
आंनि ओनसोलावस' आं जेब्ला नाफोरखौहाय गोबाङै माने ना गुरनानैहाय गोबां मोनो बेयावहाय ना खौ मोजाङै फोराननानै लाबाय फोराननानै लानायनि उनावहाय जेब्ला माने नाफाम देरजानाय जायागोन ना अ उव उव लाव दनो मोजाङै उवालाव देनानै बेनि उनावहाय ओ बेयाव थास' गोसोमखौ बांसिन बाहायो
औ औ औ
जायहाय थास' गोसोम मोनो थास' गोसोमखौ बाहायो सोरबा थास'फ माने एसे गुफुरखौ बाहायो आरोना बांसिनानो माने थास' गोसोमखौ बांसिन बाहायो बेखौहाय मोजाङै देना लानानै बा बेनि उनावहाय सिगांनि समावथ' औवा हासुङावसो सोनायमो सोयोमोन
औ नोथां
बेहाय माने मोजाङै सोनानै लाबाय बेनि उनावहाय ओ थालिर थालिर बिलाइ एसे गोरानखौहाय मोजां माने मुथेगोन आरो ना बेनि सायावहाय ओं सबा मु मुथेबा सोबा मुथेनानै बेनि उनावहाय सोरबा सोरबाहाय खारैबो होयो खोमा खारैबो हो माने एम्फौ जायिनि खारै होयो
औ
एम्फौ-एम्फौ जायनि खारै होबाय बेनि उनावहाय माने मोजां प्लास्टिकजोंहाय मोजां खाथेनानै दोननानै से दान बा नै दाननि उनाव जायो आरो बेबायदि नुयो आङो नोंसोरनि ओनसोलावलाय माबोरैहाय
जोंनि ओनसोलावबो ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंलांनाय एखे रोखोमैनो बानायो थास'खौ जोङो हानानै लाबोनानै ओ जोङो फिसा फिसा खोन्दोआव हायो नाफामखौ जेनेबा नाखौबो जोङो फोराननानै गोरान खालामनानै बिदिनो दिंखि नङाब्ला उवालाव देयो देनानै जोङो बेखौ ओ जोंनियावहाय बि हासुङाव सोनायखौ आं नुवाखै नाथाय बेबायदि लारु सिथुमनानै दोननानै माने माबायाव सो सोयो आरो एसे भयाम फोरावहाय बा थेमाफोरावहाय सोनानै दोनो बेबायदि रोखोमनि बानायनाय
औ ओनसोल ओं बेबो ओनसोल लानानै ओनसोल गुबुन गुबुन खालामो आरो गुबुन गुबुन रोखोमै खालामो हादरफ्रा गुबुन गुबुन जायो आरो आथिखालावथ' आरो उ उवालाव आरो दिंखियाव देबाबासो ग्राइन्दारावसो दैे खालामो गान्डारावहाय
गोनोखो मुगायाव गासिबो ओ आलाद दा जाजोब्बाय दा बेबायदिनो ओ जोंनि गोदो ओ गोदोनि दोरोङारि जा जाग्रा ओंख्रिनि सोमोन्दै जा नोंथांजों आंजों सावरायनानै ओ गोजोनबाय नोंथांमोननि ओनसोल आरो जोंनि ओनसोलनि गेजेराव जा दोरोङारि ओंख्रिखौ लानानै ओ फोथायनाय दं आरो माबायदि आलाद आलादा आलादा रोखोमनि संनाय जायो बेनि सोमोन्दै गोबां मोनथिनानै गोजोननाय मोन बाय नोंथांनिसिम दा बिदिब्ला दिनैनि ओ सावरायनायखौ बेखिनि यावनो दोनथ'नोसै ना नोंथां?
औ जागोन दे। गोजोन्थों।